हेल' खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों दे।
ओम नोंथांजों ओ बर'फोरनि मेनानै जानाय बा एम्फौ एनला जानाय बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोनां
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
नयस अ एम्फौ एनला जानाय होनब्लाथ' जोंना बर'फोरा एम्फौ एनलाफोरखौ एवनानै बा सावनानै जानाय हुदाया ओ बर' समाजाव दासिमबो दङ
औ दे।
आरो बर' सुबुं समाजनि मोनसे आखुथायाइ आरो।
औ
एम्फौ एनलानि बेलायाव एम्फौ लाथा गांजेमा एंखावरि बोरबाय गुसेंग्रा गुमा गोथाव खोजिमा बिदै बेरै बिदै आमलावरि बायदि एम्फौफोरखौ जोङो एवनानै बा सावनानै जायो नङा होनबा
औ
एम्फौ लाथाखौ बर'फोरा फिदोरनि फ्राय इन्दि खुन्दुं दिहुनो थाखाय फियो नाथाय बे इन्दि फिथोबनिफ्राय मोननाय एम्फौ लाथायादि नुनायाव गिथावनाब्लाबो जानो थाखाय जोबोद गोथाव आरो बेखौ बर' सुबुंफोरा संनानै जानो रोंबोदों आरो गोदोनि नो एम्फौ लाथाखौ बर'फोरा गावजों ओ। गाव गोजायैनो थाव संख्रि होनानै एवनानै जायो नाथाय अनला ओंख्रि बा मैथा ओंख्रि सिंग्रि बिलाइ फोरजों एम्फौ लाथाखौ होफानानै ओंख्रि संनानै जुदि जायोब्ला बांसिन गोथाव मोनजायो आरो।
औ।
आरो गांजेमाखौ बांसिनै सावनानै बा एवनानै बा बाथोन देनानै जोङो जायो नङा होनबा आरो सावनानै जायोब्ला बांसिन मोदोमनाय मोनो। बेखौ ओंख्रियाव होनानै संनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ
आरो बाथोन आरो बेखौ बाथोन देब्ला बांसिन मोदोमो आरो जानो गोथाव जायो आरो। बेखायनो बाथोन देनानै जोङो जायो आरो। एंखावरिखौ बाथोन देनानै जानाय जायो आरो अनलाजों ना सङोब्ला होद्लानानै ओंख्रियाव संनानै जायोब्ला बांसिन मोदोम गोथाव जायो आरो गमा गो गोथाव गुसेंग्रा आरो बोरबा एम्ौ फोरफोरखौ जोङो थावजों संख्रि होनानै एवनानै जायो बा सावनानै संख्रि बानलु लगायनानै बा बाथोन देनानै जोङो जायो आरो
औ
नाथाय खायसे गुसेंग्राखौ अनला ओंख्रियावबो होनानै संनानै जायो जोङो
औ
बर'फोरा बैसागु बोथोराव दंफांफोराव खोजिमा बासा नागिरनानै खोजिमा बिदैखौ हानो नङा होनबा
औ
खैजिमाजों अरजाब्लाबो खजिमा बिदैखौ हाननानै बिमाफोरखौ सान्द्रिजों सालिनानै बासिना आरो बिदैफोरखौ थाव संख्रि बानलु सामब्राम होनानै एवनानै जायोब्ला खोसोमा बिदैया जोबोद जानो गोथाव जायो आरो
औ
आरो बेरे बिदैखौबो बेरे बासाफोरखौ नागिरनानै हानला हानना लाबोनानै बेरे बासानिफ्राय बख'नानै बेबादिनो सावनानै थाव संख्रि हालदै बानलु सामब्राम होनानै जोङो जौफोरजों एवनानै जायो नङा होनबा
औ
आरो माइब्रा माइरंजों जौ संनानै बोसोरसे गाहाम फिसिनानै दोनो आरो बे फिसिनाय जौआव दाबखा एम्फौ जायो बे एम्फौखौ बर'फोरा जायो आरो
औ
गोदोनि दिनाव अजाफोरा जौ फिसिनायाव सोमजिनाय दाबखा एम्फौखौ मोनजाब्ला जोबोद गोजोननाय मोनोमोन आरो बेरामिखौ मोजाङै नायोमोन होनना खायसे बैसो जानाय मानसिफोरा बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनोमोन आरो बेबादिनो बर' सुबुंफोरखौ बायदि एम्फौ एनलाफोरखौ दिनैनि दिनावबो संनानै बा सावनानै बा एवनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव एम्फौ एनला जानाय हुदाफोर दङ नामा
ओरैनोथ' जों दा बर' हिसाबै जोंनि एम्फौ एनला जानाय बेफोर हुदायाथ' जोंनाव थैयावनो हाबना दोनखायो होननानै बुंनो हायो जों गामि एरियायाव बांसिन जों नुनो मोनो गामि एरियानि मानसिफोरखौ जेरै जोङो अमा बेदरखौ जोङो सावनानै बो जानो मोजां मोनो जेरै एवनानैबो जायो आरो मैगं माइबा मायबि संनानैबो जानो हायो थेवब्लाबो जों बांसिनानो किसुमाना हावनानै जानायखौ हथसिन मोनो होननानै बुङो आरोना
औ औ
दा जेरै जोङो अमा जायो एन्जर जायो बहुद माबा माबि जोङो एम्फौ एनलाफोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो जाबोनो मोनदों आरो ना
औ
दा बिदिनो जों गोदोनि गोदोनि मानसिफोराबो जायोमोन आरो दासिमबो जायो आरो उनाव लासिमबो जानांगौ जालांबायानो थागोन बर'फोरनि मोनसे नेम बायदि जाना थाबाय आरो ना बेफोरबायदि एम्फौ एनला जानाय जेरै खांख्राइ गांजेमा आरो दैनि एम्फौ आरो बोरिनि एम्फौ जों माखासेखौ जों जानो हायो आरोना
औ औ
दा बिदिनो जेरै बुंनो थाङोब्ला दैनि नाफोरजों लोगोसे साम'फोरखौबो जों जायो
औ
दैयाव थानाय माखासे ना फिसाफोरखौथ' जों जाखायो नङा होमबा
औ
दा बिदिनो एम्फौ एनलानि जानायनि सोमोन्दैथ' नोंथाङा मा बुंनानै गालांबाय दा एम्फौ एनला जानायनि सोमोन्दै आं बांद्राय इमान बुंनो सानाखै दा नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावोबा आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जाय एमफौ एनला बर'फोरनि नेम निथि माबाफोर नेम दोङ नामा माबाफोर बेलेगफोरनि बेलेग जाथिफोरा बांसिनानो जाया न' होनबबाय एम्फौ एनलाफोरफोरखौ थ बे बेलेग जाथिफोरा बांसिनानो खावनानै जानाय माबाना जानाय बारा मोजां मोना जों जेरै नेेनानै जायो
औ
जेरै लाइ बिलाइ गांनै होनानै जों लाइ बिलाइयाव जुनानै ना गोथां बा बेदर गोथांखौ जों अराव हावनानै दोनो जे जोङो लाइ बिलाइजोंनो खावनानै जानो हायो आरोना दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो दोङो नामा?
औ ओ बेबायदिनो जोंहा बर' समाजाव ना गुरनाय हुदाया दङ बेखायनो जोङो ना गुरनाय थांबोला गांजेमा एंखावरिफोरखौ मोनबोयो नङा होनबा?
औ
बे गांजेमा एंखावरि फोरखौ जोङो ओ सावनानै बा बाथोन देनानै जायो आरो आरो बेबादिनो जोंहा ओ गुसिंग्रा गुसिंग्रा फोरखौबो जोङो जायो आरो दंफाङाव जे ओ ओ एम्फौ मोनो बे एम्फौखौबो जोङो ओ ओ सावनानै जायोब्ला मोजां मोनो आरो जानो मोजां जायो बिदिनो जोंहा मेनानै जानाय हुदाफोरबो दङ जोंहा बर'फोरा मेनानै जानायाबो बर' फोरनि मोनसे हुदा सरासनस्रा ना मावा खौ जोङो बर'फोरा थालिर बिलाइ गोथाङाव जुनानै बेवहाय संख्रि फान्लु दुन्दिया सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देनानै होनानै नारें बिलाइ गोरलैखौ गांनैसो होनानै दिरुंजों खाथेनानै रोहो रोहो खालामनाय अरखियाव होनानै सावो आरो
औ
बेबादि बेबादि खालामनानै जानायखौ ओ बर'फोरा मेनानै जानाय होनना बुङो बेबादिनो अमा बा बोरमा मैसो बायदिनि मेलेमफोरखौ जोङो बर'फोरा संख्रि बानलु नारें बिलाइ नङाब्ला दुन्दिया थाव गोथां सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै बेफोर गासैखौबो जोङो जयै थालिर बिलाइयाव जुनानै दुरुंजों मोजांहाय गोरा खाथिनानै अरखियाव हो अरखियाव होनानै जोङो मेनानै जायो आरो बेबादिनो जोंहा गोबां जानाय जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दंबोखायो अ नोंथांमोननि ओनसोलाव मेनानै जानाया माबायदि जायो?
जोंना जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जायो जेरै मेनानै जानाय बुङोबा जोङो बां बांसिनानो लाइ बिलाइखौ बाहायो जेरै थालिरनि लाइ बिलाइ नङा होमबा? थालिरनि लाइ बिलाइ गोथांखौ जोङो आरामै लाना फैबाय लाना फैनानै सायाव ना बा बेदर जायखिजाया जिखौ जों जागोन आरो। बेखौ जाग्रा जिनिसखौ जोङो लाइबिलाइयाव दोनबाय मोजाङै बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय फालौ, संख्रि, थाव जिखिनि होनो गोनां। बेखौ जों गोथाङैनो गलायजोबो आरोना गोथाङैनो गलायजोबनानै लाइखौ मोजाङै थन्नानै जाहाथे लइया जिनानै ओंखारलाङै बायदि दा मोजाङै थन्नानै बेखौ जोङो खाथेयो आरो गोरायै। थेनानै अर रोहो रोहो जोंनाय जागायाव बा अरखौ सुनानै जों बेयाव अराव होनाय जायो आरोना। ओमफ्राय अराव होनानै बेखौ जोङो ओरै बेलथायै बेलथायै जेब्लानाखि लाइ बिलाइया एसे खामहांगोन लाइ बिलाइआ एसे खामज्रोन खामज्रोन जागोन थ' बिदि खामज्रोन-खामज्रोन जाबा जोङो मोनसिगोन होननानै मिथियो आरोना आरो जेब्ला लाइ बिलाइआ खामथारलांगोन होमबानिया बा खामफ्लेजोबालासिनो एसे जों दिखांनो हानायाव लासै थानाय आरोना बेफोरबाय बिदियाव जोङो दिखांनानै जों जानो हायो आरो बेखौ। बिदिनो जों मेनानै जायो।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ।
मेनानै जानायनि सोमोन्दै साव- फोरमायनानै होनायनि थाखाय।
औ।
थ' बिदिब्ला सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां दे।